हेल' हेलौ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
सम दोंबा आंजों दसे सम ओ मोननैसो आदानि सायाव साररायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ ओ नोंथाङा ओ जेरै जोंनियाव दा गुबुन आसाम नाङैनो जोङो फालिनाय जायो आमथिसुवाखौ नङा होमबा नोंथां ओ आमथि सुवानि बागै नोंथाङा फंनैसो सुंद'यै सावरायनो हागोन ना आंजों
औ हागोन नोंथां थारैनो
औ
औ जोंनिया बे आमथिसुवा बुंब्लाथ' जों बे आमथिसुवाखौ जों आसार मासाव फालिनाय जायो नङा म मानि थां
औ नंगौ
औ जेब्ला जोंना बे आसार मासजों बे सात दिन थांब्ला जोङो बेखौ फालिनाय जायो नों आमसुवा नांनाय बुंग्राथ बे आमथिसुवाखौ जोंङो सानथामखौ फालिनाय जायो आरो
औ
औ जोंनिया बे आमथि सिगनिनो बे साननैसो सिगां जोंनिया बिदिनो जोंनिया माइ गायनाय बोथोराव जोंनिया हलिनाय मोनसे था ह नोंथां औ खथियावबो जोंनिया बिदिनो जेनेबा माइ गायनो मोना एबा जोंङो हालेवनो मोना नङा हबा नोंथां बिदिनो हालेवनाय जेनेबा गाबोन बायदि हालथि एबा दिनै बायदि हालेवनाय थाब्ला बे हाया एसे थालांबा जों बेखौ माने गायनो मोनो मोन आरो थेवबो जों हालेवनो मोनो आरो बे हाल खेथिखालि
औ बिदिनो जों बिदिनो खाननैसो थानानै जोंनिया बे आमथिसुवाया जायो नंङा होमबा नोंथां
औ
बे आमथिसुवा बुङोब्लाथ बे आमथिसुवायावबो जोंनिया बिदिनो माइ गायोमोना बिदिनो जोंङो जेनेबा खदाल जावनो मोना बिदिनो जोंङो माइ गायनो मोना हालेवनो मोनो आरो नोंथां जेब्ला बे आमथिसुवानि जोंनिया थाम सान थाङो बे थाम सानाव थाम सान थांबाो जों बिदिनो माइ गायनो मोनो एबा हालेवनो मोनो आरो नोंथां
औ
औ जों बे थाम सानाव जोंङो बिदिनो जोंङो बिदिनो बे दो गारनो थाखाय जोंङो न' लो हफोरखौ सुस्राङो एबा जो ननि थ लथा गासिबो बे जिरायनाय मानसिफोरखौबो गैखौबो जोंङो स्र सुजुबो आरो नोंथां बे स खालि माने जोङो अर जरायाया आरो नोंथां फुंनिफ्रायनो बे अदाबफोराव औ जोंनिया बिदिनो जोंनि बाथौ बाथौ थानसालि गामियावथ' बयाबो बाथौ थानसालि थायो नङामा नोंथां
औ नंगौ
जों हाजफ्राय थाइनैाबो बायनानै नेमखौ आरोन थां
औ नंगौ
औ बिदिनो नेमखौ खालामो ओमफ्राय जोंनिया बययाव फनियाव जोंनिया देउरि थायो नङा होमा नोंथां औ देउरिया जेब्ला जोंनियाव नखर नखर थांनानै दै गोथार सारो सारो अब्ला जोंङो माने बे उम जों अरदाबाव अर जलायनो मोनो एबा जोंनि न'आव जोंङो थोरखिखौ होनो मोनो आरो नोंथां
औ
जों बे नखरावबो बे आमथि सुवाजोबखालि जों माने थगि होयो एबा फिथाइ सामथाइ बावनानै फुजा हो होयो आरो नोंथां जेब्ला औ बे फुजाखौ होयो अब्ला जोङो गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरा थांनानै बे जोंनि बाथौ थानसालियाव थांनानै माने प्रसाद जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो बे आमथिसुवा जोबनायनि बेनि अखा नायैनो गायनाय फुनाया मुखुब जाफिनो आरो नोंथां।
औ।
औ। जों माने सान
न'खरफोराव बांसि यानो माने फिथाइ सामथायाइ जायो आरो माने बे फिथाइ सामथाय जानायनि दिफाननाय नङा होमबा नोंथां। औ थिग बेबायदिनो ओ जोंनि बिमा फ फोराबो बुङो जे जों जेनेबा जोंनि न'फोराव जोंनियाथ' बाक्सु एबा बिदिनो गद्रेजबो थायो नङा होमबा नोंथां। बे गद्रेजफोरनिफ्राय जा आमथिसुवा नाङिनि सिगां जा हि जोम दङ बेखौ माने। जोंखौ दिहुना होननानै जोंखौ बाथा होयो आरो माने जों बे दगार खालि माने सुग'नो हानाय नङा बिदि होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ।
औ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलावबो आमथिसुवाखौ माबायदि फालियो नोंथां एसे फोरमाय हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। नोंथाङा बुंनांनाय बायदि बिदिनो जोङो आसार दाननि बिदि स्नि सान थांनायनि उनाव जोङो थाम सानखौ जोङो आमथिसुवा हिसाबै फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां। बिदिनो जोङो ओ जोंनिया थ' दा दैज्लांनि दिन नङा होमबा नोंथ ओां जोङो बिदि गायनाय फुनाय एबा जोङो ओ हालेवनाय एबा आलि होनाय आलि दाननाय बिदि खामानिखौ जोङो हा बैसोमुथि आइनि खामानिखौ जोङो मावनाय जाया नङा होमबा नोंथां ओ जेब्ला
बेनो।
बिदि गायनाय फुनाय जावनायफोर खामानि जों जेब्ला मावो अब्ला जोङो बैस खसुमुथि आइखौ जोङो दुखु मोनो। एबा जोङो गाज्रि मोनो होननानै जों मिथिनाय जायो नङा होमबा। ओ जोङो बिदिन ओो बे सान थामनि सान थांखांनायनि उनाव जोङो थानसालि गामि गामि जोङो थानसालिफोराव जोङो फोसाब बाथोफोरखौ जों फोसाबनानै न'फ्राव जों जि जोम सोननानै एबा जोङो दोगारना आलारि बाथि फोजोंनानै जोङो। बेवहाय ओ गामिनिफ्राय दै सान्थि सारसुंनाय जायो। बेहाय जोङो गासैबो रायजो राजाफ्रानो जोङो लोब लोब थांनानै जोङो ज' जयै बिदिनो जोङो इसोरनियाव बोर बिनानै एबा गाबख'नानै जोङो बिदिनो फिथाइ सामथायाइ गासै जोङो खान्थाल थाइजौफोरखौ जोङो बावनो नुनाय जायो नंङा होमबा नोंथां। रैमालि खान्थाल थाइजौफोरखौ जों गोबां बावनाय बावथाय मुवा बावो इसोरनो जों बावउखांनायनि उनावसो जोङो बेखौ जोङो रायजो राजा रानना जानाय गोबां नुयो नङा होमबा? ओ जोङो बिदिनो ओ थाङोबा जोंनियाव ओ गुवाहाटि नोगोर एबा गुवाहाटि ओनसोलाव जोङो खामाख्या मा दोङो नङा होमबा नोंथां बेवहाय जोङो खोनानो मोननाय बायदिबा जोङो औ आमथिसुवा सानखालिनो जोङो बेहाय ओ गे एबा जोङो बिदि जोङो दर्जाखौ जोङो बन्द' जाना थानाय ओ खोनायो नङा होमबा नोंथां? ओ बिनि उनाव ओ बिथांमोना जों गामि ओनसोल एबा सहरनि नोगोरनि सुबुंफोराबो गासै ओ बेहाय जोङो दोरसनोनखालामनो एबा जोङो बोर लानो थाङो नङा होमबा नोंथां? जोङो बावथाय मुवा बावनानै बेहाय जोङो ओ थांनायखौ जों गोबां नुनो मोनो। नाथाय जोङो आथिखाल खालाव गोबां सुबुंफोरनो जोङो बेनि ओ जोङो नेमखौ जोङो आमथिसुवानि नेमखौ जों गोबां सिफायनानै ओ फालिनाय नुयो नङा होमबा नोंथां? ओ बिथांमोना फालिया लासिनो ओ बे सानथाम दिनखौनो बिथांमोना थानो ओ सहायनो थानो हायालासिनो बिथांमोनहा गोबां खामानि मावो एबा जोङो ट्रेक्टर सोलायनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो ओ सानना नायोबा बिदिनो सुबुंफोरा बुंनाय बायदिबा ओ बिदिनो जोङो अख्रा एबा जोङो ओ गोसो गाज्रि लानानै बिदि जोङो खोनासङालासिनो एबा फालियालासिनो जों बिदि ओ बैसोमुथि आइनियाव जोङो बिदि दुखु होनायनि थाखाय बिदि जोङो फुनाय गायनाय खालामनायनि थाखाय जोङो ओ गोबां बिदिनो ओ जोङो नांगौ बायदि ओ जोङो गायनाय फुनो थाखाय जोङो अखा मोना एबा जोङो नांगौबायदि माइफोरा जायि गोबां नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो जोंनि दिन एबा बोथोरफोराबो जोङो नांगौबायायदि जोंनो मोनि ओ गोबां नुनो मोनदों नङा होमबा?
औ थारैनो।
बिदिनो जोङो ओनसोलफोरावबो गोबां बिदिनो नुयो ट्रेक्टर सालायनाय ओ एबा जोङो माइ गायनाय फुनायफोरखौथ' जोङो गायनाय फुनायखौ गोबां सुबुङानो गारा ओ बेहाय जोङो गोबां सुबुंखौ फालिनाय नु यो जोङो आमथिसुवा ओ सानफोराव जोङो गोबां बिदिनो जों आम थिसुवा नांबानो ओ जानाय लोंनायफोरखौ जोङो एस आइजेंयाव बाहायना जायो एबा जोङो बेजोंनो जायो ओ जाखांना जेब्लासिम थाम साननि उनाव जोङो आमथिसुवाया ओ बायगोन अब्ला जोङो बिथांमोनहा नेवसिनानै गारहरनानै गोदान बिदिनो जोङो दोगास्रांनानै गोदानै जोङो ओ संना जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ नंगौ।
बिदिनो जोङो आमथिसुवाखौ जोङो गोबां ओ सुवा ओ हिसाबै जोङो बेखौ फोथायना लानाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ थारैनो।
गोबां आगोलनिफ्रायनो जोङो आजै आजौ मोननि समनिफ्रायनो जोङो गोबां मानिनानै सोलिबोदों एबा दाबो सोलिगासिनो ओ बे सोलिनाय जोंनि थाखाय ओ जों गासैबो सुबुंनि थाखाय मोनसे ओ लाखिनांगौ मोनसे ओ बिदिनो जोङो आसार खान्थि नङा होमबा नों गासैबो जोङो बे बे बिबानखौ जोङो गासैबो लाखिबासो जोंनि बे आसार खान्थिया ओ थांनानै थागोन एबा जों अरायसम थागोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो नंङा
आरो जोंनिया बिदि नेमखान्थिया माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थादों नङा होमबा नोंथां बे आमथिसुवा फालिनाय फोरबोआ आरो बे नेम खान्थिया जोंनिया ओ गोदो नंङा बेयाव दाबो दिनैबो जेनबा बिदिनो सोलिलांबाय थागोन आरो बिदिनो उनाव लासैबो जोंनिया बिदिनो सोलिलांबाय थागोन नंङा होमबा नोंथां? मानोना बेबो मोनसे एंगार जाथावि जोंनि फोरबो नंङा होमबा नों
औ नंगौ बिदिबा जोंनिया समाबो जाहोलांबाय नंङा नोंथां? जों आं नोंजों औ आमथिसुवानि बागै नोंथांनोसै थियै बाथ्राखौ मिथिनायनि थाखाय सावरायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां बि ब्ला नोंथां दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय औ।